उन्दां
औ नोंथां खोनादों नोंथां
औ मा खालामदों नोंथां दायो
अ नोंथां नै आङो माने एसे एसे देहायाबो आंना गाज्रि नालाय एसे आङो गरमाव सान दुं सायदों नोंथां
एसे बेमार जाना दं आरो नोंथां ओंखायनो सान्दुुंआव सायनाय जादों आरो नोंथां गरम बोथोरबाबो
औ नोंथां गरम बोथोराव माने गोबां गोजांदों आं नोंथां बेनि थाखाय माने सान्दुङाव थानाय जादों एसे
अ मिथिबाय होनबालाय नोंथाङा दा माने माबायदि थासा रियाव दं होमबालाय आं बेखौ माने हमनो हाबाय आरो ना नोंथां होमबा होमबा नोंथाङा बे एसे बेमार जादों बेखौ मिथिबाय आङो ओमफ्राय मा ओंखामफोरखौलाय जाखांबाय नोंथां?
औ जाबाय नोंथां जानायालाय
अ होमबाथ नोंथाङा दा बेमार जानायनि जाउनाव ओंखामखौथ बारा जानो हायाखै जानांगौ नङा होमबा?
औ नोंथां बारा जानो हायाखै नोंथां दा‌ मानि
होमबाथ दा नोंथाङा गोखै गोलाफोरखौ जों मोनजाथआखै हायो‌ मोनगोन
बिदि माने ओंख्रिफोरखौनो आं माने मोनजायाखै नोंथां जानो लुबैनाय ओंख्रिफोरखौबाबो
अ होमबा नोंथां दास दासानदि होमबा दालि आलुखौल मोनजागासिनो दङ आरो ना नोंथां?
औ नोंथां दानिबो आं सानसुनि जानायखौ माने दालि आलुजोंनो जादों नोंथां
औ नोंथां माने बेमार जाबा बेफोरबायदि बुस्थुजोंनो एबा बेफोरबायदि ओंख्रिजोंनो जों जाखानांगौ जाय नङा होनबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां नोंथांमोन नोंथाङालाय मा ओंख्रि जादों नोंथां?
अ नोंथां आंथ जेबो बेमार आजार जायाखै नालाय जोंना ओं ख्रिया माने एसे गोथाव आरो ना नोंथां सबायजों साम ओमफ्राय अनलाजों दाव सबायाइजों साम ओमफ्राय अनदलाजों दाउ आरो ना ओंख्रिया नोंथां जोंना
अ नोंथां माथो गोबां मोजां नोंसिना माथो नोंथां ओंख्रिया आंबो बेफोरबायदि ओंख्रिखौ माने मोन जागौ सानगा- नो‌ नोंथां अब्लाबो देहानि थाखाय मोनजायाखै नोंथां
औ माने जों आलासि सिख्लाफोर माखासे दंफैयो आरोना नोंथां बेनि जाउनावनो बेफोर बायदि ओंख्रि संनाय जादों आरो
अ नोंथां बिदिबाथ गोबां मोजाङानो नोंथां
औ होमबा नोंथां नोंस्राथ दा जेबो मावाखैबा बेमार जाना दंखायोबा होनबा नोंथाङाथ दा जेबो पियैनो फ्रियैनो दंखायो नंङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां आंङो दा उदांङै नों दं नोंथां
औ होमबा नोंथांजों मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो हागोन नामा नोथां जेनेबा नोंथांङाथ जेबो मावखाखैबा?
हागोन नोंथां हागोन
औ नोंथां जेनेबा नोंथां नोंथ जों जेनेबा बेमार जादों जेनेबा बेफोर मोनसे आयदायानो जेनेबा बिनि बागैनो आरो ना नोंथां जेनेबा जोंनि दे- देहाखौ जों गोग्गो लाखिनोबा एबा बेमार आजारनिफ्राय उदां खालामनोबा एबा जों देहाखौ स्तंलाख खिनोबा माने जों माबायदि ओ मा मा खालामनांगौ जाय जेनेबा जोंनि देहाया गोग्गो देहा जागोन जेनेबा नोंथांङा बिनि बागै एसे फोरमायदो
औ नोंथां जागोन नोंथां ओ जोंङो गिबियावनो जोंङो साननानै नायनो गोनां नोंथां जोंङो खौ गोग्गो साफा लाखिनोबा जोंङो माने गिबियावनो जोंङो साखोन सिखोन थानांगोन एबा सानफ्रोमबो जोङो जों देहाखौ माने ओ दुगैनांगोन एबा फोसाबनांगोन नोंथां
औ औ नोंथां औ
दा आरो बिनि उनाव जोंङो नाहर सानना नायनो हायो नोंथां बेफोरबायदिनो जोंङो जेब्ला जोंनि देहाखौ साफा साखोन सिखो लाखिनो थांङो अब्ला माने जोंङो बेफोरबायदिनो सानफ्रोमबो जोंङो जोंनि जानाय आदार मुवाफोरखौ माने थाल लानानै जानांगोन नोंथां
औ
औ जेरै जेनेबा जोंङो मोजां मोजां मुवा बेसादफोरखौ जानांगोन नोंथां जेब्ला जोंङो मोजां मोजां मुवा बेसादफोरखौ जायो नोंथां जेनेबा बेफोरबायदिनो फिथाइ सामथाइ आरो बेफोरबायदिनो माखासे सखति गोनां जानाय लोंनाय गाइखेर बायदि थालेर बायदि फोरखौ जों जायोब्ला नोंथां जोंनि देहाफ्रा माने गोख्रोंङै एबा बोलो गोनां जायो नोंथा
औ नंगौ नोंथां नंगौ
बेफोरबायदिनो जोंङो माखासे गाज्रि मुवाफोरखौ जाया लासेनो माने बेफोरबायदिनो माखासे मोजां मोजां जाग्रा मुवाफोरखौ जायो ब्ला जोंनि देहाया माने गोख्रोङैनो थायो आरो गोग्गोयैनो थायो नोंथां
औ नंगौ नोंथां नंगौ
बिदिनो जोंङो देहाखौ गोग्गो लाखिनो थाखाय बेफोरबायदिनो जोंङो माने फुंफोराव माने माखासे एक्सारसाइसफोरबो खालामनो गोनां जायो नोंथां
औ नोंथां औ औ
बा य'गा आथिखालाव माने गोबां य'गा खालामनायखौ जोंङो बयखौबो नुनो मोनो नोंथां
औ नोंथां औ
बेफोरबायदिनो जिमफोराव थांनांगौ गोनां जायो जे नोंथां देहाखौ गोग्गो लाखिनो थाखाय एबा स्ट्रं एबा स फुथिगोनां खालामनो थाखाय
औ नोंथां औ
फोराव गोबां मानसिफोरखौनो जोंङो खारनायखौ नुनो मोनो नोंथां लामा सामाफोराव लासै लासै खारनायखौ देहानि माने देहाखौ गोख्रोंङै लाखिनो थाखाय औ नोंथां आरो जोंङो देहाखौ माने गावनि देहाखौ गाज्रियाव खोख्लैनोबा जों माने गोबां सुबुङानो ओरैनो माने खामानि मावालासिनो बेखार रनो माने उन्द उन्दु थायोब्ला माने जोंनि देहाफोरा माने गोबां गाज्रि जानो हमो नोंथां औ
औ नंगौ नोंथां नगौ
माने गरमबाबो एसे एनै खामानिफोरखौ जोंङो मावनानै गोलोमदै गगार होनो नांगौ नोंथां औव बेफोरबायदिनो न'खरनि खामानिफोर थायो गोबां बेफोरबायदियाव जों मावनांगौ। अब्ला जोंनि देहाफोरा माने थिग राफोद रुफोदै जानानै थायो नोंथां।
औव
जोङो बेफोरबायदिनो ओ गोबां आथिखालावथ' गोबां बेफोरबायदिनो ओ जानाय लोंग्रा मुवाफोर थार माने नोंथां जेरै जौफोर आरो बेफोरबायदिनो ओ गुसु मुवा जेरै ओ फेपसिफोर बेफोरखौ जों गोबां बाहायनाय जायो नोंथां आथिखालाव बेफोरनिफ्राय जोङो माने फेप सि एबा जौफोरनिफ्राय जों गोजानाव थानाया गोबां जोंनि देहानि थाखाय मोजां नोंथां।
औव नोंथां औव नंगौ नोंथां नोंगौ।
बेफोरखौ जोङो गोबां बिबांनि बाहायबाय थायोब्ला माने नोंथां जोंनि देहायाव हाय गोबां ओ रोखोमनि बेमार आजारबो जानो हमोमोन नों
औव नोंथां औव औव
बेफोरबायदिनो जोंथ' गोबां ओ गोबां बिबांनि बेदर आखायबो जानाय जायो नोंथां। ओ जेरै दा जोंनि ओ जोंथ' गोबां गोबां बिबांनि जोङो जोंनि ओनसोलावथ' गोबां बेफोरबायदिनो बयलारखौथ' नोंथाङा मिथि खाबाय जानो हागौ।
औव मिथि
औ नोंथां जोङोथ' गोबां बेफोरबायदिनो बयलार बेदरफोर जायो नोंथां फारामनि माने ओ फिसिनाय बेदरफोरखौ जों जायो नोंथां ना बयलार अमा बेफोरखौ मि जायो जोङो नोंथां। बेफोरजोंबो माने नोंथां जोंनि देहाफोरा माने गोबां गाज्रियाव गोग्लैयो नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां नोंगौ।
बेफोरबायदिनो ओ जोङो गिबियाव जोंनि देहाखौ गोग्गोयै लाखिनो थाखाय जोङो जोंनि जों जोंनो माने साननो गोनां नोंथां जोंनि जानाय लोंनायफोराव जोङो माने जोथोन लानांगोन आरो गावनि देहाफोरखौ जों माने साखोन सिखोनै लाखिनांगोन नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां नोंगौ।
ओ नोंथाङाबो एसे ओ देहाखौ साखोन सिखोन एबा गोग्गोयै लाखिनो थाखाय माबाफोर एसे बुंथिना होनो हागोन नामा नोंथां।
अ नोंथां हागोन नोंथां हागोन।
फोरमायना होदो बिदिब्ला।
औव नोंथां औव देबा जों नोंथाङाथ' जों गोबां बाथ्राखौ बुंलांखाबाय नङा होमबा नोंथां। जेनबा जां माखासे बाथ्राखौ बुंनो सानबावो सानबावबायदि जेनेबा जोंनि देहाखौ जों गोग्गो लाखिनो थाखाय जोङो माखासे एक्सासाइस एबा माखासे यगा ए बा जों फुं समाव एबा बेलासि समाव खारनाय थाबायनाय बेफोरबायदि खा लामनायजों जोंनि देहाखौ जों गोगो लाखिनो हायो आरोना नोंथां आरो जोङो माखासे निसा बुस्थुफोरनिफ्राय जों जानगाराव थायोब्ला जोंनि देहायाबो जों गोगो जानायखौ जों नुनो मोनो आरो ना नोंथां।
नोंथां
औ नोंथां जों माखासे एक्सासाइस एबा जों खारनाय एबा थाबायनाय य'गाखौ खालामनायनि जाउनाव जोंनि देहाफ्रा जों बेमार आजारनिफ्राय जों गोबां माने उदां जानो हायो जायनि जाउनाव जोंनि दे-दो-देहायाव बेमार आजार जाय जायालासिनो थायो आरोना नोंथां। औ औ नोंथां। जों जेनेबा माखासे बेफोरबायदि खालामोब्ला जेनेबा जोंनि महर मोखां गासिबो ओ सोलायलांनो हमो आरोना नोंथां जोंनि देहाफ्राबो नोंथां।
औ नोंथां नोंगौ सैथो।
औ जेनेबा जों बुंनो हायोदि सासे ओ जों बाजि बोसोरनि ओ बोराय बा बुरैया जेबो य'गा खालामालासिनो थायोब्ला एबा जोंनि एक्सारसाइस खामालासिनो थायोब्ला माने बे समावनो जोङो सिंगंनाय बा माखासे आइथिं आखाइ सा नाय बा लोमजानाय बा बेमार जानाय बेफोरबायदि माखासे ओ बेमारा आजारफ्रा माने बांसिन जानायखौ जों नुनो मोनदों एबा खोनानो मोन्दों आरोना नोंथां
औ नोंथां नंगौ
औ नोंथां आरो जोङो नुनो मोनबावदों दि जों जेनेबा माखासे जेनेबा य'गा खालामनाय एबा एक्सारसाइस खालामनाय बे जेनबा सुबुंफोरा माने बिसिनि मोखां एबा देहाफ्रा माने ओ सासे ओ बैसो गोरलै एबा सासे जोहोलावफोरबायदि जेनेबा सासे जेनेबा नैजि बोसोर एबा नैजिबा बोसोर बेफोरबायदिनि सेंग्रा एबा सिख्लाफोरनि बायदि जानायखौ जों मो नुनो मोनो नो आरोना नोंथां
औ नोंथां नोंगौ
औ नोंथाङा माने जोङो बुंनो हायोदि जेनेबा जोङो जोंनि देहाखौ ओ जों गोगो एबा साख खोन सिखोन लाखिाथारनांगौ जों दानि जुगाव मानो होनोब्ला जों दानि जुगाव जोबोद जेनेबा माखासे ओ सानफ्रामबो जोंनि जानाय आदारफोरावबो जेनेबा जों बुंनो हायोदि जों माखासे जिबख्रिफोरजिखौनो जों ओ जाबाय थानायखौ जों बुंनो हायो मानो होनोब्ला जोङो दा दानि जुगाव जनेबा जोङो मैगं थायगं जाब्लाबो एबा जों बेदर आखाय जाब्लाबो माने जों मुलिजों मुलिखौनो जों जानाय जायो नङा होमबा नोंथां। जों बे जाय बे मुलि जायो जेनेबा जों बेखौ ओंखार होनोब्ला एबा बायहाराआव दिहुननोब्ला जोङो खारनानै एबा जों माखासे एक्सारसाइस खालामनायनि जाउनाव जों गोलोम होनानै जों दिहुननो हायो आरोना नोंथां।
औ नोंथां नंगौ।
औ जेनेबा जों जाय बिदि गोलोमोबा एबा जे गोलोम गारनायजों जेनेबा बेफोरबायदि गगार हरनायजों जेनेबा जोंनि देहायावबो जों बेमार आजार जानायखौ जों खम खम जेनेबा खम जालांनायखौ जों नुनो मोनो आरोना नोंथां।
औ नोंथां नंगौ।
औ जेनेबा जों दानि जुगावथ' जोङो मैगं थाइगं गायोब्ला जोङो बांसिनै माने मुलि होनानै एबा मुलिजोंनो जों मैगं थाइगंखौ गायनाय जायो एबा नोंथाङाबो बुंखाबाय दानि जेनेबा ब्रयलार जेनेबा ओ माखासे बिजिफोर एबा भेक्सिनफोर थुना नायजों जाउनाव जेनेबा नांगौ समावनो खम एबा खम समावनो जेनेबा बेफोरबायदि बयलारा ओ देरला बायो नङामा नोंथां जेनेबा जों उन्दै एबा फिसा समावनो देरलाबायनानै जेनेबा अजन बारा जानानै माखासे फालांगिरि एबा बेफार फालांगिरि एबा बेफारफोरा फाननानै जेनेबा जों फाननायनि जाउनाव जों जानाय जायो आरोना। जों बेनि जाउनावनो जेनेबा जोंनि देहायाबो बेमार जालांनो हमो आरोना नोंथां।
औ नोंथां नंगौ सैथो।
औ जों जेनेबा जायखौ जेनेबा जों बेफोरबायदिनिफ्राय उदां जानोब्ला जों जेनेबा एक्सारसाइस एबा ओ य'गा खालामनाय जाउनाव एबा जों माखासे जाग्रा आदारफोरखौ एबा जों जानाय जानाय माखासे आदारफोरखौ जेनेबा जोङो थाल लानानै जायोब्ला एबा जोङो मोजां मोजां मोजां ओ फिथाइ सामथाइफोरखौ जों जायोब्ला बेफोरबायादिखौ जायालासेनो मा जोंनि देहायाबो अरायसम मोजाङैनो थालाङो आरोना नोंथां।
औ नोंथां नोंगौ सैथो।
जेनेबा नोंथां नोंथाङा जोबोद मोजां मोजां बाथ्रा बुंलांबाय जेनेबा आं मिथियै बाथ्राफोरखौ नोंथाङा बुंलांबाय आंनि बुंनायखौ नोंथाङा बोरै मोनखो?
औ नोंथांनिफ्रायबो आं गोबां मोजां मोजां ओ बेफोरखौ सोलों मोनबाय नोंथांनि फोरमायनायावबो आं माने गोबां माने सोलोंनो मोनबाय नोंथांजोंबो।
औ नोंथां समाबोथ' जाबाय फनखौ एसेआवनो दोनथ'नोसै खोमा नोंथां।
नोंथां